औ आदा।
मानोथो खोनायाखै गावआ टावार नांनाय जायगायाव थायाखैदां?
टावारा नांदोंमोनथ' एसे
ओमफ्राय दालाय टावार नाङोबा मोजां मोजां खोनाफैखायो नोंनि रायलायनायखौ गासैबो आमफ्रायो नोंनि उन थिंनिखौहायदेन दावरावफोरखौ खोनाफैयाखै सिरि खोनादों आरामनो थान्दा निजोमनो। औ औ नोंनिखौहाय ओमफ्रायो आदै मा दै मोनहा मोजाङैनो दं दा? औ इसोरनि अननायाव मोजाङै थानांगौ औ। गरुमथार नामा नोंसिनिथिं? ना जोंनाबो मोज जाङानो दङ औ। गरम बोथोर सफैबायना गरमा बेयाव थाहां ना बैयाव थाहां। उम बिब्दिनो बोथोरालाय माथो औ अखा हायाखै? बारफोर बाराखै?
बारनाया बैसागुआवल' बार
बारफ्राला लाय
बारहुंखाफ्रा एसे सिगाङावल' बारदोंमोन।
ओ ओमफ्रायो माइफोर गायोमोन नामा नोंसिना? खबर सबरा आंनाथ' मोजां। नोंनि जेरै एरै आं। आंनाबो बिब्दिनो। नोंनि जेरै एरै आंनाबो बिब्दिनो मोजांथ' इसोरनि अननायाव जेबो जा थ'वाखै रावबो।
बिदिनो थानांगौ ने।
औ बिदिनो थानांगौ खुसिनो बिदि थाबासो मोजां मोनलायो ना
औ।
नोंसिनाबो जोंनाबो मोजां। जायोबा दुखु आरिफोर फैया उम जिउआव दुखुबो जानांगौ समाव मिनिनांगौबो समाव रंजानांगौबो बांद्रायबो गारजि जानो नांङा गेजेराव थानांगौ
उम बिदिनो दुखुखौ बांद्राय लाबो बो नांङा आरोखिना ओमफ्राय
औ औ औ बेनो
हानाय मानि गारनांगौ। आंथ' बेराद मिनि खुसि थायो औ आंबो बिदि नुखायो
औ नों बयजोंबो मिलायो दा उम
मिलायाबा
मिलायखायो। मिलायनाय बायदि मोनखायो आं औ ओंखायनो बयजोंबो मिलायनानै थायो।
औ
ना?
औ नोंलाय आदा?
उम आंबो बिबदिनो एखे।
नोंखौथ' माहि नुखायो।
नोंगौ?
औ
गोजोन्थों!
गोजोन्थोंनि फिन्नायखौ मा होनांगौ?
साबायखर। हुम हुम हो
नंङारा
जागोन दे आदा होनब्रा। जाबाय होनबानो जोंनालाय बिदिनोखाना। औ
आंहा बारा रोंङा ना
उम रोंगोन थारमाने जोंना आलदा रोखोमनिसो थांलाबायनो नागिरो नालाय रायलायनायाथ' जोंना अबेथो जोंनि रावखौ खौलाय रायलायनांगोन बांसिनानो रायलायनायानो जाखायाना जेब्ला नै बेफोरबायदियावसो रायलायदों अब्लासो
उम
जागायदों।
आन्दायलाबायसो आंलाय।
औ गायनाय फुनायफ्रा माबायदि?
गायनाया जोंना दाबो खोथियाखौनो खुबैथ'वाखै।
अ नोंसिना हा दंमोन नामा आगै?
औ
अ बुरजाथार नामा?
बिदिनो बुरजा मोनबा
बेसे बिगासो जागोन जेनबा? दाइन, जि, गु? बेसेबां?
जोंना दा रानजोब्बाय ना। गायनाया सेभेन ल'सै खोमा? औ ओमफ्राय माबा दङ थुरिबा दङ दंफां।
औ
मानो बावबाय थायो थाय आङो।
मानो बावो नोंलाय गावहा गोरोंखायनो एकदम बायदि सिना ल' रायलानो नागेरो। नै नेटआ मारै आंनाबो थांफ्लांय लांबाय। आंनाबो थांफ्लांलायलांबायसो नोंजों रायलायबा ओंखायनो आंजों जाय रायलायो बिब्दि माब्लाबाबो सिगांग्रो बाहायनो नाङा रावफोरखौहाय आंनाबो थांहांफ्लांबायसोना नै।
बे मा होनो मा होनोमोनलायखौ एसे नांदों नेट नांदों।
उम नेटनांदों ओमफ्राय नोंनिखौहाय ब्रेब्रे बाब्रा होननाय खोनादों? नै दाबो खोनायासैलाय। मा होनदों?
मानो बिदि खोनादों मानो बिदि खोनादों?
नोंना नोंना टाउवार नाङासै नालाय नोंना बिदि खोनाबाय रा। आंनिखौथ मोजाङैनो खोनागासिनो खादा? उम दा खोनाबाय मोजांनो। आंनिखौ मोजां खोनागासिनो दा?
गोरोन्थि जाबाय गोरोन्थि।
नोंनिखौ मोजां खोनादों।
रायलायनाया गोरोन्थि जाबाय थायो।
नोंखौ नोंखौहाय बेयाव राय्लायजानाय नंङा सिगांग्रो फन खालामनानैसो फाख नै सिगांग्रो हरग्रोनानैस रायलायखानांगोन नों जेन ओम नै नै नै ओरैबायदि ओरैबायदि दिसो होनानै नै बिदि बुंङो बिदिखौ बिब्दिसो बुंङो जानला मानला बुंलाबायनो नांङा दे होननानै खाथाजों फावथेनजों लानानै
खलम खलम औ लिरनोसै नों आंनो सिगांहाय बुंना हरदो
औ ओमफाय नोंङो लिरनोसै
औ ओमफाय आंङो नायै नायै बुंसै
ओम आंहा खथ'बा गुसु बार जानानै दं नै स्नि थालायाव स्नियावथ' नंङा द' थालायाव ओंखायनो सिरि खोनादों नङाबा आं गाहायाव थांङोबाथ' दावरावनो
दावराव
अथरज ओंखायनो आंङो द' नाम्बारावसो आराम सिङांवहाय बार गुसु होलायनानै जिरायनानै नोंजों रायज्लायदों नों सिगां फैयाखै होनबा नोंसोरो नोंसोर सिगां फैखांबायमोन ना द' थालायाव गैयाव बेयावनो दंफैयो आंङो आरामनो
मालायस
ओमफ्राय नैबे आयनाजोंहाय ओरै ना हरगासिनो लाइट जों नाय ओरै बिफां लाइफां ओइ नाम बारत नाय मानायफोरखौ
अहा हानो
मानोबो हाया जानांगौ हायोब्रा नोंबो फैबानो हायो
ए
ओम ए बेनो औ। नै आफाय आगै औ। सोदोब नांगौ रा एखे ओमफ्रायो बैनायालाय अबेनि नोंनालाय।
फैनाय गैया।
हैइ थगायलायबाय बिदाखौ
थगायाखै आचसा।
इमान।
गोरोन्थि। जालायबाय।
मा होनोमोनलाय बाजैखौलाय माला थो लायगोन?
बाजैखौ? बाजैखौ खौ लायनायनि गोहो गैथ'वालै बिनानाव
माथो लायनोसै होननाय खोनादोंमोन
थै सोरनिफ्राय खोनालाय खोनोंलाय?
गाव गावहानो बुंदोंमोन।
आं लायथ'वाना दानो। आंहा दासो खामायगासिनो। बिनो रांखौनो जेब्ला रां गैया लासिनो दायरेक नोबाजिखौ लायनानै लाफैनानै संख्रि बानलु मैगंफोरखौहाय माजों जागोनलै दावराव दावसि
बिदिनो बिदिनो जागोन आरो मा
थोदस जाया। लै बिब्दि।
जा एसे एनै आरजिदों बेजों जागोन।
ओहो हाहैया जाहैस्लाबा आरो गाननाय जोमनायाथ' मिथिखायो दा? नोंनो हिन्जावसा महरै जोनोम मोननाय मोनबाय जेब्ला मिथिखासिगोन। ओंखायनो थिग नांगौआथ' जोब थोखाया नालाय मानसिनो। दा बे नांगौखिनिखौ होजोबनो हायाबा सुफुंजोबनो हायाबा दावराव दावसि जालायोना बिबदियावनो।
मालाबानो
गा
मालाबानो दाइन मिनिट थांबाय
दाइन मिनिट थांबाय औ जेब्ला आङो नोंबाजै लायगोन अब्ला नोंसोरखौ लेंहरगोन आरो
औ जायो औ आंखौ सिगांग्रो लिहरखा।
नोंखौ सिगांग्रो मायनि नोंखौथ' स्नि दिननि सिगां लिंहरबावगोनसो आं। थाफैनो हागोन ना हाया? लेंहरखागोन आं। लोगोफोर सानैसो लेंंहरदेरदो नोंहा थाफैग्रोदो उनावहाय लोगोफोरखौ लेंंहरदेरदो। जाया होमबा जायो दा? जाया होमबा? मा सिरि थाखो? नानि मा सिरि थाखो? खोनायासै?
मोनो मावो
औ बावनो मावो गावहा गोबाव सिरि थाथारो। खोनायाखै?
बेरायदों। माने बेखौ मा होनो?
नोंना थटावरानो नाङासैना नै बिराथ थाबथाब थुथाब थाय औ टावार नाङाबथाय बिराद बिराद गाज्रि जाथारो दे रायलायनाया
ओरैनोबाबो
सिरि थायोबा माने दान जानाय जायोना। बेवहाय दा जोङो रायलायगोन जिनै मिनिट गाहाम जिनै मिनिट रायलायनायनि गेजेराव जुदि जोङो। रायलायै रायलाय रायलायनानै गेजेर खन्द'आव जुदि सिरि थाहाबोबा। बे सिरि थाहाबनाया दानजालायगोन ना जोंना। बेखायनो नेट मै टावार नांनायाव थानांगौ। नै साम' सोबख'नायसो खोनाबाय।
हारसि ओमफाय हारसिं दानजायो।
औ दानजायो दे एबार नों सोंदो दे आंनाथ' रायलायनाया बिराद रायलायबाय नों सोंहरदोलाय दे एबार
मो-मोजां खोनानाय सों दे नों नोंना टावारा नांनाय नागिरथारला दे टावार नांनाय जायगायाव थांदो नोङो थाबैनो। गैला नै खोनाला।
नांबाय
दा नाङाखै जि थाबथा थुबथा खोनादों।
मानो नांआखै? नांदोंथ'
खोनादों। नोंनावसो नांदों जानांगौ खोनानाय अम खोनानाया आंनाव थाब था थुबथा खोना फैदों औ खोनाबाय एबार
खोनाबायना
दे सोंहरदो अम
माने आं बुंदोंमोन नोङो आदा दाबो बावनो मावो नामा होनना
औ औ औ
ए मोजां
अम
होमबा हाजिरा फ्रा बेसे-बेसे मोनो
हाजिरायाथ' सानसेयावहाय थामजौल'सो होयो जोंना
अ
थामजौ बा
ना
ओ दान हिसाबैसो होयो दान हिसाबै होयो दिन हिसाबै होआ
गासै दानाव बेसेबां जाहैयो होमबा
नोङो दिनावहाय नोङो थामजौ मोनोबा दानसेयावहाय नोङो रोजा मोनबाय
औ
मोनथिबाय आंना दा थामजौ बाजिनि एसे बारा आरोखि दिन दिनावहाय
दिनाव
औ होमबा एसे बारा नालाय जि रोजा जाहैयो आरो
ओमफाय मानो दानजायासै दाबो
दानजायाखै माने आंसो दाननांगौ बेसां मिनिट जाखो